खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा दा मा फ्रि नामा
औ नोंथां औ
औ आङो मोनसे सा आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आं नोंथां नोंथांनाव
औ नोंथां औ
औ जोङो सानैजों आबादनि सायावहाय एसे सावरायलायसै नामा नङा होमबा नोंथां
औ नोंथांनाव जागोन
औ दा बिदिब्ला आंनो आवरायगरसै नामा आबादनि सायावहाय सावरायनायखौ
औ दे नोंथां दे
औ जिहेथु जों मोनथिखायो आबाद होनबा मा माखौ होनो नङा होमबा नोंथां आबादा जाहैबाय जोङो गावनि न'वाव जानो थाखाय बा थांनानै थानो थाखाय नांगौ जानाय मोनसे गोनांथार मुवा बेफोरखौ बुथुम लानो हानाय मोनसे मावनाय जाय मावनायनि गेजेरजों जोङो जाग्रा दारल नङा माखासे बेसादफोरखौ बुथुमना लानो हायो बुंनो थाङोब्ला जाग्रा आदार होनोब्ला जोङो माइफोर फाथोफोर आरोबाव बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि आबादफोर जेरै थालिर थालिर आबाद आलु आबाद बेसर आबाद सबाय बायदिसिना रोखोमनि आबाद दं आरो दा बेफोर आबादफोरनि सायावहाय सावरायनानै बा बेफोर आबादफोरखौ माबोरै खालामनाय जायो बेखौनि सायाव सावरायनो नागिरायो नोंनो कल खालामनाय जागोन आरो नोंथां दा गिबियावनो आङो आबाद होननानै बुङोब्ला मोनसेल आबादनि सायावहाय बा मोनसेल' आबाद मावनायनि सायाव आं नोंनो फोरमायना होग्रोसै जेरै माइ आबाद गायनाय दा माइ आबादा मा माइ आबादा जाहैबाय जोङो मोनफ्रोमबो बर' गामिफ्रावहाय गामि गामि नुनो मोननाय मोनसे आबाद जायखौ जों दैज्लां बोथोरनि बिराद अखा हानाय बोथोरावहाय गायो आरो बुंनो थाङोब्ला बियो जोंनि ओरै बडलेण्ड हालामनिल आबाद नङा बेखौहाय पान्जाब हारियाना बेबायदि ओनसोलजोंबो बिराद गायनाय जायो आरो बिसोरनिफ्राय जोंनिथिं बिराद साप्लाय हरनाय नाय जायो आरो मानोना बिसोरो गोबां बिबाङाव बे आबादखौ मावो मावनानै गावसोर जसे जानानै आग्लायनायखौ जोंनो फानहरो
औ
नाथाय जोंनि आबादावहाय जोंनि आसामावहाय माइनि आबादखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनावबो फ्राय गोगोमैनो मावो नाथाय गोगोगोमै मावोब्लाबो जोंनि आसामनि बे माइ आबाद मावनाया जोंनि जानोनो थोआ आरो बा जोंनि लकेल मार्केटआवनो फानजोबनो खिथाया नाथाय गुबुन रायजोनि जेरै पान्जाबफोरनि हारियानाफोरनिखौ नायोब्ला नुयो बिसोरनिफ्राय जोंनिथिं गोबां बिबांनि आबादफोरा माइ आबादफोरा जोंनाव साप्लााय फैयो खिनथु जों बिसोरनो साप्लाय हरनो हाया मानोना जोंना ओ दासिमबो जे माइनि आबाद मावो जोङो बे आबादखौ जोङो गोदोनि गोनोखो जुगजोंनो अ माबा गोदोनि ट्रेडिसनेल मेथड आरो दोरोङारि मेथडजोंनो मावबाय थायो जायनि जाउनाव माइखौ जोङो नांगौखिनि रोखोमनि जेसेबां एसेल' खम हायावनो गोबां दिहुननांगौ बे रोखोम खौ बा बे खायदा आदबखौ दासिमबो बाहायनो रोङैनि जाउनाव खम बिबांनि माइ आबादखौ जों मावनो हायो आरो दा माइनि आबादखौ जोङो दोरोङारि खान्थि माबोरै मावो होनबा जोंनि बर' गामियाव आङो बेनि प्रसेसखौ बा बिनि माखासे ओ आगानफोरखौ एसे
औ
ओ माइ गायनो थाखाय जोंना गिबियावनो माइनि जे जोलै बे माइनि जोलैखौ जोङो निगिरनानै लाग्रोयो मानोना मोजां माइनि जोलै मोनब्लासो माइ फिफांआ मोजां जानानै फिथाइ मोजां होगोन नङा होमबा नोंथां होमब्लासो माइआ एबेलेबोल जानानै जों बेखौ जानोबो हागोन आरोबाव फाननोबो हागोन आरो आरो दामबो मोनगोन मोजां माइ जोलैआसो बेबायदिनो जोङो बेखौनो थिग खालामनो थाखाय मोजां माइनि जोलैखौ बाजारफ्राव बा हाथायफ्राव नागिरनो थाङो आरो बा सोरनावबा फुराना ओ मोजां माइनि जोलै दंबा बिसिनावबो लां लायनाय जायो बायनानै बा सोलाय सोल' खालामलायनानै माइ जोलैखौ जेब्ला बासिखाङो अब्ला बेखौ जोङो लानानै फैयो दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोङो बेखौहाय ओ माइ फोनाय सम बिदिनो ओ मा होनो जुन जुनफ्रावहायनो जुनथ' नङा जेन'बा एप्रिलफोरनिफ्रायनो एसे सुरु खालामो एप्रिल मे जुन
औ
बेवहाय नागिरनानै दोनथारसै नालाय ओमफ्राय बिदिनो जुनफ्रावहाय जोङो खोथियाखौ फोयो आरो खोथिया फोनाय मानि माबा माइनि जोलैखौ जोङो फोनानै दोनसै आरो हायावहाय जनानै बिदिनो ओ देर माससो थांबा बा से दान खावसे थाङोब्ला बेखौहाय जोङो फुनानै लायो आरोखि देरबा होनानै एखेबारे दुब्लियाव धुम धाम हालेवनानै नांगोलजों हालेवनानै बा ट्रेक्टरजोंनो हालेवो नांगोलजों हालेवो जिखुन रोखोमनि हालेवनायजों बेखौ हाखौ मोजां फोमोननानै लायो आरो बेनिफ्राय माइखौहाय गायनाय जायो दुब्लियावहाय
औ औ
बेबायदिनो जेब्ला गायखाङो गायखांनानै बियो खमावबो माइआ देरनो एसे टाइम नांगौ माने सम नांगौ आरो मास मोननैसो समाथ' लाखायो माइआ जौनो जौनानै सोमखोर जाजोबोब्ला माइ दुबलिया नायनो समायनाा जालायनोसै आरो बेबायदिनो माइ आबादखौ बिराद दै नांगौ जायो माइ आबाद गायनो थाखाय अखानि दैजों लोगोसे एखनबा अखा हायाब्ला जोंङो जाम्फैफोरनि दै आरो जाम्फैफोरनि दै मोनाब्ला बिदिनो सोरबा सोरबा दमखलबो खुरनानैहाय दै बोखोनानै हा सिंनिफ्राय बेजोंबो दै बाहायनानै माइखौ गायो आरो बेबायदिनो माइ आबादखौ गायो। दा नोंथाङाबो बबेबा मोनसे आबादफोरनि सायावहाय फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां जायखिजाया आबाद आबाद मावनायनि
दा गिबियावनो नोंथाङा माइ आबादनि बाद दै खोन्थालांबाय नङा होमबा दा आबाद होनोब्लाथ' जोंनि मोनसे थांना थानायनि बेयो मोनसे जोबोद माने गिदिर मोनसे
औ औ
जाग्रा मुवा जोंनि आदार आबादनि गोनांथि आबाद मावोब्लासो जों आदारखौ मोनगोन जाग्रा मुवाखौ न' ना नोंथां थिग बेबायदिनो आबाद बुङोब्लाथ' जोंहा अनेक रोखोमनि आबाद दं आरोना जेरै बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंदों माइनि आबाद आरो बेनि उनाव जोंहा दं फाथोनि आबाद थादुननि आबाद आबाद आरो लाव फान्थाव जिंखानि आबाद आरो बिनिफ्राय जोंहा दा नुनो मोनबावो जे गोदान गोदान आदबजों गोदान खायदा जोंजा ड्रागन फिफां गायगासिनो ना ड्रागग बिफां ड्रागन बिफांआबो मोनसे आबाद नङा होमबा नो थां आबाद बिनि मादावनो अनेक रोखोम नि बायदि बायदि बायदि आबाद दङ आरो सबाइ आबादबो दङ बिदिनो आलु आबाद बानलुनि आबाद बेबायदिनो अनेक रोखोमनि आरोना बायदि जेबायदि दा गिबियावनो आङो फाथोनि आबादखौ एसे बुंथिनानै होनो सानदों आरो ना नोंथां दा गिबियावनो जोंहा औ औ फाथोनि आबाद होनोबाथ' फाथो होनोबाथ' जोङो गोरलैनिफ्रायनो जानानै बिनि बिनि बिफां बिगुर गासैबो खामानियावनो सोलिजोबो आरो ना माबोरै सोलियो होननानै बुङोब्ला जों जेरै फाथोखौ जे जेब्ला जोङो आ मा होनो नांगोलजों बा ट्रेक्टरजों हालेवगोन आरो फोथारावहाय आबाद आबाद फोथारावहाय हालेवनानै जेब्ला फाथोखौहाय जों फाथो बेगरखौबा बाजारनिफ्राय बा न'आवनो जोलै खायफाफा जोलै दोनोना बेगरखौहाय फाथोनि बेगरखौ जोलै दोनो खायफा बाजारनिफ्राय लायो जों मोजां रोखोमनि हालेवनानै दुफु दुफु हालेवनानै जोङो फाथो बेगरखौ सारनानैहाय फोगोन आरो ना बिनि उनावहाय जेलानाखि फाथोआ एसे गोजौ बा गोरलैयावनो एसे देरहाङो आरोना बारा गोजौबो नङा बे बिदिनो गावनि हान्थु सेरबा गावनि जानजि जेरबासे जायो आरोना बे समावहाय बिनि जा हाग्राफोर खिलियो आरोना हाग्राफोर साग्लोबनो हायिनि सिगां बेखौ दांना लाग्रोयो आरोना फोसाबग्रोयो जाहाथे फाथो बिफाङा ग्रौ ग्रौ मोजाङै मोजां देरनायनि आरो ना बिनि उनावहाय बे गोरलै बिलाइफोरखौ जोङो ओंख्रिबो संनानै जानो हायो नङा होमबा
औ नंगौ
नाफोरजों जानो हायो नाथुरफोरजों जानो हायो आरो बिनिफ्राय जेब्लानाखि फाथोआ देरगोन अब्ला देरनानै फाथोखौ जेब्ला देरो अब्ला रायो अब्ला फाथो जोङो हायो आरोना दान फायो खासिजों जोङो हायो आरो ओम बिनिफ्रायहाय हाखांनानै जेब्ला फाथस-फाथो-फाथोखौहाय जमा जमा खाथुमनानै जोङो ए बबबा दैसा अबावबा बिलोआवहाय सोमनानै दोनहैयो आरोना जाहाथे फाथोआ गुरै जानायनि गुरै जानानै जोङो गुरै खालामनानै जोङो बिनिफ्राय फाथोखौहाय जोङो फाथो सिनाय मोनगोन बिनिफ्राय जों फाथो फाथो बेजे मोनगोन आरो ना दा गिबियावनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला फाथो सिनायखौ जोंनो नांगौ जायो जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोंनि जिउ खुंनायावहाय गोनांथि जोंनि फा थो सिनायजों जों अर फोजोङो बन सुयो बेजोंनो जोङो ओंखाम ओखि सङो नङा होमबा नोंथां आरो आर बिनिफ्राय मोन सेबाव जाफैबाय जे फाथो बिजियाबो जोंनि थाखाय खामानि होयो आरो जेरै फाथो बेजेजों जोङो ओ बसथा बानायो आमफ्राय दुरुं बानायो बिदिनो बायदि रोखोमनि आरोना बायदि बायदि बानायो बिनिफ्राय जोङो फाथो औ फाथो सिनायखौ जोङो फाननानै जोङो गोबां रांबो आरजिनो हायो जों जोंनि थांना थानायनि थाखाय जोङो रां खामायनानै जोङो ओ अनेक बिथिङावनो जोंखौ हेफाजाब होयो आरोना फाथो बेजेंखौबो फाथो बुजेंखौबो सुनानै फानो जेरै महनसेयावनो आ जेनेबा ओ से रोजा जिनै रोजा जिबा रोजा बेबायदिनो बोथोर नायै बोथोर दाम थाङो आरोना बिदि आमफ्राय बिनिफ्राय फाथोनिया जोबबाय आङो आरो ओ मेसें बोथोराव मोननाय माखासे मैगंफोरखौबो आं खिनथानो नागिरदों जेनेबा आलु आलुफोरखौ बेबायदिनो माबायो ओ सिगां हालौवनानै लाग्रोयो हालेवनानै लानानै बिनिफ्राय बे जोलै आलु जोलैखौहाय नागिरनानैहाय गायो आरोना गायनानै नांगोलजों सिन बायदि बोयो आरोना जाहाथे आलुखौहाय बे हाखरावहाय मोजाङै मोजां फबनो हायो बिनि थाखाय नांगोलजों सिन बोग्रोयो बेनिफ्राइ जों आलुखौ मोनो आलुखौबो जों न'आवहाय गोबां रोखोमनि जायो मानसिफोरा सोरबा बेदरजों जायो सोरबा नाजों जायो सोरबा ओरैनो जहल जायो गोबां रोखोमनि जायो आरो ना बेबायदिनो जोंहा औ मेसें मेसें बोथोराव मुलाफोर मोनो लाइ मोनो लाफा फोयो औ बेबायदियैनो अनेक रोखोमनि मैगंफोर जोङो दैज्लां मेसें बाहागो रानलायनानै फोयो आबाद आबादखौ फोयो आरो जोङो बेनिफ्रायनो जोङो गोबां रांबो आरजिनानै लानो हायो आरोना नोंथां दा नोंथां जोंना सम समाबो जाबाय नोंथां नङा होमबा जि मिनिट दा औ नोंथां औ ओ माइ आबादनि बादै खोनानानै औ नोंथांनि नोंथांनि गेजेरजों नोंथांनो रोजा रोजा साबायफोर जासिहरबाय आरोना
औ नोंथांखौबो गोबां रोजा रोजा साबायखर होदों आबादनि माखासे मिथिनो गोनां खोथाखौ आंनो मोथिहोनायनि थाखाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'सै नामा नोंथां औ गोजोनथोंसै औ